औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा इसे
अ दोङो नोंथां फ्रियैनो दोङो इसे
आं नोंथांजों गय बिफांनि बागैसो एसे सावरायनायदोंमोन आरो जेनेबा नोंथाङा फ्रियैनो दों बा सावराय जागोनबा
अ सावरायजाबानो दे नोंथां
होमबा नोंथां आं जागायग्रोनसै नामा
अ जागायजेनदो दे नोंथां
गय बिफां होनोबाथ' सरासनस्रा जोंनि हालामाव थ' गय बिफां दोंखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
नोंथांलानावबोथ' गय बिफाङा
अ थाखायो दे गामि ओनसोलाव नोंथां गय बिफां नुनो मोनखायो जेराव
जेराव जेनेबा टाउनफोरावसो बेफोरबायसाखौ सब बुस्थुआनो थटाउनाव गैखाया मानेखे जेनेबा जि बुस्थुआनो जा बेफोर गैखाया दा गय बिफांनि बागै आं नों थांजों एसे सावरायनायदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा गया गय बिफाङाथ' जोबोर गाहायावबो थायनाय थायो अबावबा गोजौवावबो थायनाय थायो बेफोरबायदिनो थायो मा थायो ना थाया नोंथां थायो ना नोंथां बेफोरबायदिनो थायो औ बेफोरबायदिनो जेनेबा गययाबो शिलं गयबो मिथियो ना नोंथाङा शिलं गय होननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोलबायदिनो गय बिफाङा थ' जोबोर मेरला गोजौ जायो आरो जोंनि बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि गय बिफाङा दाथ' आरो दानियासो एसे गाहाय गाहाय जायो नङा होमबा गाहायावनो थायनाय नङा नों नोंगौना नोंथां
खोना औ नोंथाङा होमबा गय बिफांनि बागै औ खोनादों नोंथां
नोंथांना एसे नेदा प्रब्लेम जादों खोना
अ आं खोनागासिनो नोंथां
अ खोनादों दे आंबो नोंथाङा बा एसे गयफांनि बागै फोरमायना होनागौ नामा मा मा मोनथिगौ नोंथाङा जेनेबा ओरैनो
अ नोंथांजोंथ' दा जाय ज जाय मानसि सिनाबा नखराव बिगा बिघा हा दं नङा होमबा नोंथां बिसोरबा बेफोरबायदि मानसिना जे गयफां मेरला माने न'आव माबा न'आवनो बिसोरो मेरला गयफांखौ फुलि जागायनानै नङा होमबा फुलि जागायनानै गाय होननानै गावसोरनो जे नोंसोर बोसोराव बोसोराव खबसेल' थायो नङा होनो नामा नोंसोर नोंथां गय बिफाङा औ बे बोसोराव खबसेल'आवनो जे बेयाव रां आरजिनोबो हायो इयावनो गयावनो दा बिगा बिगा मान मानसिफोरा बिगा बिगा गायनानै गयनि गय बिफां गायो बिगा बिगा गय बिफां द लोगोसे आरो बिनि गेजेराव थालिर बिफां गायना होयो थालिरफां गायफैनानै आरो बेयाव खायफाया गयफांनि गय बिफांनि गयाव फा फै बिफां ग गायफाना होयो
औ गायो नोंथां गायो गायो नोंथां जोंहानावथ' बेफोरबायदि फाथै बिफाङा बेफोरबायदिनो गायनाय दङ आरो जेनेबा फांफ्रोमबो गयफ्राव बेफोरबायदि गायनाय दोङो फाथैयाबो गोजौ गोजौ जेनायलांसैसेबां गय फांखौ बारस'लायबाय जेनेबा बिदि जाहैबाय न थैबो ला मुलाम्फा जाबाय गयबो लाब जाखाबाय मोननैनि बिजनेस जाखायो नोंथां फाथैयाबोथ' मुथासेयाव फन्द्र' बिस बेफोरबायदि लाखायो नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव नोंथांनाया एसे नै दा थाथ' थुथ' जागासिनो खोनानाय नोंथां
बिना
नोंथांनिया नै दा एसे थाथ' थिथ' जागासिनो नोंथां हेल' जों थांनायासै नै दा थ' थिथ' जागासिनो नोंथां
हेलौ
अ खोनादों नोंथां
अ आं खोनागासिनो नोंथां
नोंथांनिया नोंथांनियासो मोजां खोनाफैयाखैमोन आंनिखौ औ
औ दा नोंथां दा खोनाबायमोन नोंथां औ खायफाया औ खायफाया बिदिनो गय फांनि गरयाव मसलि मस्ला मस्लि बिफां गायना गायनाबो लायो नङा नोंथां एथ' बानो था हेलौ हेलौ झार दा हेल' हेल' हेल'